हेलोव
औ खोनादोंना?
औखानादों दे।
औ मा खालामगासिनो
अ दासान्दि ओरैनो दंथयो नोंथां।
उम खबरफोरा मोजाङै दङ
औ मोजाङैनो दंथयो दे नोंनाबो मोजाङैनो दंथ फैबा खबरफ्रा
औ दङ मोजाङैनो दङ दामानि मोजाङैनो दङ।
औ
ओमफाय जोङो एसे आ दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायलायनिसै दाथ थ होमब्ला दैज्लां बोथोर खानालाय ओ मा मा मा बायदि ओ आबाद मावो मा मा आबाद मावो जों बेनि सायावनो एसे सावरायलायनिसै आरोना ओ नो थांमोननिथिं ओ दायो बायदिसिना ओ माइ माइ गायनायफोरा जागायबाय नामा
औ जागायबाय ओ जोंथिं जागायनानै एसे ओ गेजेर नांहांबायानो माइ गायनाया। जोंथ' ओ दैज्लां बोथ बोथोराव बांसिन माइनि आबादखौनो मावो
नोंगौ।
बिदिनो जोङो माइ गायनो थाखायब्लाथ' जों गिबियावनो जोङो खोथिया नांग्रोगोन ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो ओ जोंनो मा नांगोन ओ जेरै जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय जों ओ माइज्लि नांगौ जायो ओ माइज्लियानो जादों जोङो खोथिया फोनो होननानै जों सोमनानै दोननाय बे माइखौनो जों माइज्लि होननानै बुङो ओ बेखौ लानानै जोङो गिबियावनो जों ओ हाखौ जोङो हानि गोनांथि जायो नालाय जोङो हाखौ एवग्रोना लानांगोन बेनि उनाव एवखांनानै जोङो बेखौ ओ हाब्रु हा खालामनायनि उनावसो जोङो ओ खोथियाखौ एबा माइज्लिखौ जोङो फोनो नांगोन बेनि उनावसो बेयो ओ देर नानै बिदिनो ओ खोथिया जायोब्ला जोङो बेखौ फुनानै ओ जोङो माइ गायनो हायो। माइ गायनो थाखायबो जोंनो ओ हाब्रु हानि गोनांथि जायो बिदिनो जोङो ओ माइ आबादखौ ओ गाजा गोमजायै न खाथि खालानि मानसि फोर आरि जोङो लिंना लाबोनानै ज जयै जोङो माइ गायलायो आरो खायफाया हाजिराफोरबो बिदिनो हाजिरा खामला मावलाय लायनानै जोङो जयै माइनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो
औ नंगौ ओं औ औ ओ बिदिनो जोंनिथिंबो जेरै दाथ' दैज्लां बोथोरखा आरो जोंना ओ बांसिन बे आबादनि सायावनो सोनारनाय नालाय बरफोरा थिग बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोर फोराव माने गुबै आबाद होनोब्ला जोंना माइ आबादखौनो होननांगोन जोङो जानो जानो थाखाय गायनायजों लोगोसे जों बेखौ एसे ओ बांसिन ओ माने जानायखिनिखौ जों लाखिनानै बिनि ओ बाहेराखौ जोङो जेरै फाननानै रां आरजियो आरो थिगबायदिनो जोङो ओ जोंनिथिं दायो ओ गायबाय गायनाया जोंनाबो ओ जोंनिथिंबो गायबाय बांसि नानो माने गायबायानो आरो अखा हादैनि दै एसे मोननानै थेवब्लाबो जोङो थोजासे जायाखै बे दैया जोंनिथिंनिया दाबो थेवबो जोङो ओ मेचिनफोर बायदि बरिं लागायनानै मानसिफ्रा गायगासिनो आरो दायो बेबायदि बिदिनो जोङो आबाद मावनोबाथ जोङो गिबियाव माइ माइ गायनोबा जोंनो गिबियाव ओ खोथिया नांग्रोगोन बे खोथि खोथियानि थाखायबो जोङो गिबियाव ओ जोलैनि गोनांथि जागोन माइ बे हर जोलैनि बे माइ बेगर जोलै जोङो गिबियावनो दैयाव सोमनानै साननै सानथाम सोमनानै नांगौ बायदि ओ सोमनानै उनाव बो खांनानै जोङो बै ओ सोमनानै दोन्नाय माइ जोलैखौ होनो थाखाय बा बिनि फेंखा हरनो थाखाय ओ बेखौ जोङो बस्था बा बायदिसिना जिगाबफोरजों खोबनानै दोननानै होयो बिनि उनाव जोङो मोजाङै गोलाव गाजला अरोब्ला बा फेंखा अरोब्ला जों बेखौ दुब्लियाव हालि एवनानै हाब्रु खालामनानै बै हाब्रुआव फोनानै होयो फोनानै होखांनायनि उनाव जोङो बेयो नांगौसेबांनि आ जुदि जौनायनि उनाव जोङो बेखौनो फुनानै जोङो उनाव आ दुब्लिखौ हालिवनानै हाब्रु खालामनानै जोङो बे दुब्लियाव गायो आरो गायनानै बेबायद नो ओ गायनायाव जोङो माखासे ओ खाथि खालानि बा गामिनि सुबुंफोरखौ बा आइजोफोरखौ लिंनानै जोङो ओ जयैनो गायो, ओ फाला बदल गायलायो ओ बैनावबो बेनावबो गायलायना बिदिनो जोङो बे आबादखौ मावखां ओ गायनानै माइ दैज्लां बोथोरनि माइ आबादखौ गायनानै फोजोबो बेनि अनगायैबो जोङो बर'फोरा माखासे गाव न'आव जानो थाखाय मैगं थाइगंबो मावनानै लाखायो। ओ जेरै जोङो मैथा मैथा बांगाल मैथा गोखै। खुमब्रा। जोगोनार बिनि उनाव सबायबिमा‌। खांख्रिंखला केरेला। ओ लोगोसे जोङो ओ दायो थासबो गायो। थारुन जायखौ माने ओ बिनि अनगायैबो आरो दंबावो ओ आथिखालाव माखासे आरो गोदान गोदान जेरै मैगंफोर दङ बेफोरखौबो ओ गाययो गायो आरो दैज्लां बोथोराव। गायजानाय जायफोर मैगं दङ बेफोरखौ गायनानै लायो। जानो थाखाय ओ जानांगौ नोंसोरथिंबो बेबायदिनो ओ बायदिसिना माने माइनि अनगायैबो मैगं थाइगं गायो ना
औ गायो गाव न'आव जानो थाखायथ‌जोङो आबादखौ मावाथारनांगोन नालाय बेखायनो बेखायनो जोङो गासैबो गावबा गावनि नआव एसेब्लाबो आबादखौ मैगं थाइगंनि आबादखौ मावो माइ आबादखौथ जोङो मावखाथारनांगौ। बेनि अनगायैबो जोङो। ओ‌ जोङो मैगं थाइगंआबो जोंनि थाखाय गोनां थार बेखायनो जोङो न'आवनो मैगंफोरखौ गायनानै जायो ओ‌ आथिखालावथ जोङो बेनि बेफोरनि सोमोन्दै जोङो एसेबां जोङो ओ। मैगं थाइगं गायनानै जानाय खौ जों इसिबां‌ नुनो मोनला जोङो गोदो बांसिन बेफोर खौ नुनो मोनोमोन ओ आथिखालनि औ। आथिखालनि सुबुंफोरा माने ओइ हाथाइ बाजारफोराव मोननाय बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ। जानायखौ जोङो नुनो मोन।
उम माने खस्थ खालामनो बायोसै आरो। दा आथिखालाव गोरलैयाव मोननायखौ माने बायनानै रांजों बायनानै जायो
औ रांजों बायनानै जायो औ ओ थेवब्लाबो जोंनि ओ गामि ओ खाथि खाला गामिफोरावबो जोंनि गामि ग'फायाव बांसिनानो जोङो आबाद मावनानै जानायखौनो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ। नोंथांमोन ओ औ नोंथांमोननाव ओ मैगं फोर दंना गैया आरो दङब्लाबो मा मा मैगं दङ
औ दङ जोंनि नख'रावबो मैगं थाइगंनि आबाद मावो एसे एनै न'आव जानो थाख फ्राय मावनाय जायो आरो बिदिनो लेस्रा ओ खांख्रिखला खुमब्रा लाव बायदिनि ओ जोगोनारफोरनि खामो आरो एसेबां मानि आबादखौ मावनाय जाया इसे एनैल' मावनाय जायो आरो
माने न'आव जानो आन्था मावनानै लादों
औ जानो औ जानो आन था मावनानै लादों
मानोना दैज्लां बोथोराव एसे खामानि दामानि मावनायाव माने ओ मैगं थाइगंफोरखौबो एसे मोजां जानांगौ जायो नालाय ना। होनो नांगौ ओमफ्राय आरो एसे दैज्लां बोथोराव एसे मैगंबो मोननो थान जायोना एसे
औ एसे मोननो गोब्राब जायो औ आरो गोबां औ मैगं थाइगंफोरनि रांनि बिबाङाबो गोबां जायो दैज्लाङाव
औ औ औ बे समाव माने अखा बायदिसिना हायो नालाय नों मैगंफोरखौ ओ नांगौ बायदियै ओ फिथाइ मोननो हाया बा दैखांनो हाया। बेनि थाखायनो हाथ हाथाय बाजारफोरावबो दामफोरा बाङो आरो बेसेना
औ
उ उम बिनि उनाव आरो जोङो मेसें मेसेंफोरावबोथ जोंहा गोबां उम मैगं थाइगं गायोना।
औ मेसेङाव मैगंफोरा गोबां जायो।
उम उम। मुं मि बुंनो खोन्थानो हागोन ना मोननैसो मेसेङाव गायनाय मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरनि
औ मेसेंआव गायनाय मैगंफोरा जाहैबाय बिदि लाइ लाफा
औ नंगौ
आरो दुन्दिया कबि कबियाथजोंना मोनथाम रोखोमनि दङ। जेरै बान्दाब। कबि फुल कबि अल कबि बिदि आरो गाजर बायदिसिना आलु फोरबो बिदि बिदिनो बेफोरनि गासैनिबो मैगंफोरनि जों आबाद मावनाय जायो। मेसेङाव बिदिनो जोङो सिं बोथोराव दैज्लांनिख्रुइ मेसें बोथोराव जोङो आबादफोर
नंगौ औ बेबायदिनो आरो लोगोसे जोङो जेरै थाव थावखौबो जोङो बेसर फोनानै ओ जोङो बेसर फोनानै बिनि बेगर खौ आ फिथायनिफ्राय जोङो थाव दिहुननानै जायो नआवनो जानो ओमफ्राय लोगोसे जोङो मागो मागो फोरबोआव जोंनो फिथा जानो थाखाय जोङो सिबिं फोनानै लायो औ। लोगोसे आरो सबाय सबाया सबाय ओख बे आरो जोंनि बरफोरनि ए साबसिन बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा ओंख्रि औ बेखौबो जोङो फोनानै लायो बै समाव जों मेसें बोथोराव
औ
उम बेबायदिनो नोंथां ओ नोंथाङा ओं ओ बै ओ सबाय ओंख्रि संनायनि ओहो एसे बुंनो हागोन नामा
औ आङो एसेबां ओ मोजाङै मि थिया सबाय ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै थेवब्लाबो एसे जाखिनि मिथिगौ
औ औ औ एरनो गुसुं बुंना होदे ओं।
सबाय ओंख्रिखौथ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै सङो जोङो ओ माइरंनिफाय बानायनाय औ अनला जे अ बेजोंबो जोङो जयै संजाबनाय जायो आरो खायफाया औ अन गुन्दैजों औ सङो आरो सबायखौ ना गोरानफोरजोंबो सङो। एबा दाउ बेदर फोरजोंबो स
औ बे ओ सबाय अनलाखो जोङो ओ बैयै सानजाया सानजायाव जों नुनो मोनो आरना सानजायारिफोरा बां थिन जाय मोनथिनायाव माने सोनाबारि थिं जोंनि अर ओ सबाय अनला होनोब्ला बिसोर मिथिया माने सबाइ अनला ओ माब्रै जायो होननाया जोंथिंथ' जाया होननानै बुङो आरो। आंबो जायो ओ स सबाय अनला जोबोद गोथाव मोनो माने अनला गाव हारसिं संनायनिख्रुइ थावसिन जायो औ दे ओमब्ला नोंथां ओ दोन्थनिसै ना
औ दे